हेल' औ नोंथां मा खालामदों?
औ दङ जिरायनानै।
औ मोजांना?
मोजाङानो‌ ओ
उम दिनै जों माइ गायनायनि बागै रायलायनोसै नामा?
औ रायलाय जायो। दायोथ दैलां। जाबायना बेफोरनो जासिगोन खामानिफोरा
औ गायनाय फुनाय बोथोर सफैलायबाय आरो दाथ' खोथियाबो फोबाय।
औ फोबाय।
ओ सोरनियाबा सोरनियाबा जौबायानो गायनो। जाहांबायानो।
औ माने खासिया गायग्राफ्रा फुबायानो। गाय गाय जावायबायानो आरो जावायहोलांबाय अखायाबो जाहांबायना ओरै ओरै अखा जाहांबाय नोंसिनिथिंलाय बोरै? हेलौ ओ खोनादोंना? हेलौ।
खोनायासै माथो नोंनिखौलाय
हेलौ।
हेलौ।
हेलौ आं सिला गायनाय लोगो लोगो।
खोनायासो लोगो। मा जाखो
दैलां बोथोराव सफैबायानो होनदों
हेलौ खोनाफैयासै माथो नोंनि डाटाखौलाय नोंनि साउन्डखौलाय नेदानो गैया
ए दैज्लां बोथोरा सफैलायबाय होनदां।
औ मा सिरि जालायदोंमोन?
आमथिसुवा जोबनाय लोगो लोगोनो थायजौ खान्थाला जानाय बोथोर सफैलायबाय आरो बिनि उनावनो गायनाय फुनाय दुम दाम जासिगोन। माखासेफ्रा आरो आमथि फुजानि सिगांबो गायो।
औ गायो।
ससे हाफ्राम लायो आनो
औ आरो गोदोनि बायदि मोसौ जों हालौलाना दायो टे
औ सिगाङावसो मोसौजों हालेवो मोसौजों हालेवनाया खिन्थु हाब्रुआ मोजां जायोमोन।
औ
गायनोबो मोजां जायोमोन दानिया आरो हाथर हुथुर बोरैबा मोनसे गाय मोनदाङो आरो ना आथिंयाव गानाया
हाब्रु गोनां जायगायावथ जेबो बेफोरबायदि जाया नाथाय बे एसे गोरान जायगाफोराव थाब थाब गायनो नागिरबा बिदिनो जायो आरो। हाखु दाखु हाखौ फोमोना लाबानो गायलाबायनायफ्राव बेबायदि जायो आरो।
सिगांआवहाय माइ गोजौखौ गायनाय जायोमोन आरोना दाथ माबा गाहाय-गाहाय बिदिनो गया मनिराम बायदि मैया ओंखारलांबाय जोलै ना
औ गुबुन-गुबुन जाबाय आरो गोदोनिखौ गारजोबबायानो होनजायो।
लाय ओमफ्राय एसे गेसें सेंलाङै गायोमोन आरो। दानिया गाहाइ बेखौ गायबाय एसे गुबुं गायबाय बिदिनोसै
उम दाफोरा दा बेफोर हासार होआबाबो जालाना माइ गायनाय फोरा दुब्लिफोरा बिराद माने हासार बोसै औ खोथियाफ्राबो जौला।
अम मोसौजों हालौनायानो नुनो थांला हालौवा मोस खौनो फिसिनो नागेर नुला माथो मानसिफ्रालाय खालि फियोबाबो गायखौल'सो फिसै औ गायखौ फि गायखौल'सो गाइखेर लोंनो फि फिसै हालेवनो थाखायथ' फिला
ओ बास सै मानसिफोरा आबादारिफोरा हालौनो बाग्रा जाबाय।
औ सिगांनि बायदि नंलिया।
फ्रा आरो दायो माइ गायग्राफ्रानो ओंखारबावबाय।
औ दानिया हा होनायफ्राबो ओंखार बाय
ओ गासिबो
मारा होनाय हानाय गायनाया ओलसो ओंखा ओंखारबायानो। थेवब्लाबो जोंथिं सफैथवाखै आरो ओम सफैब्लाथाय आरो गायनो गसिगोनसो औ मानसिफ्रा मावनाय नंलासो।
माइ गायनानै हाजिरा मावनानै जाग्राफ्रासो खस्थ' जासिगोन आरो माइ माइरंनि दामाबो बारा जाबाय आरो बिनि सायाव मेचिनजों माय गायनाय औ माय हानाय गासै जागोन
बिसना बिसोर आरो जुदि हाजिरा मावनानै जाग्रा ला बिदि माइ गायनो बायदि मैया हाजिराखौ मावनो मोनाब्ला माखौ मावनानै जागोन जाहैगोन आरो।
औ आरो गोदोनि दिनाव जमा जमा सावरि बादालि ओंखारलायोमोन।
ओ गायनाय फुनायाबो जमा जमा गायोमोन दानिया गावबा औ गायसै। जायनावसो थांबाथाय जमा गायबाय जायनाव गैयाबाथाय गैला जाबाय आरो दानिया आरो हाजिरासो बांसिन लासै। सिगां आरो आदल बदल थांलाय लायोमोन। नारो
उम दाना बेफोरबायदिखौ नुनो नागिरला। माने गोरोबनायफ्राबो खमायलां बाय आरो ओमफाय जमा जमा सावरि बादालि ओंखारनायाबो खम जालांबाय उम जाय जाया जिरा लानानै गायनो हायो बिहाथ।
बेहानो देरहाबाय होननाय। सौ
गैयिफ्रा गैया नायदाव
उम गायनायावलाय मोजां नाङो आरो बिदिनो बायदि मैया रायलायनानै गायो फुयो। इन्टारेस्ट नाङोमोन आरो।
नङोमोन गोदोनि बायदि अबावथो आजिखालि थानो।
औ बायथि मैया दाइलग हरनानै मिनि मिनिनायजोंनो माला माला हास थालाङो द्लाब हालांलायो मोनहाय जोंनियाथ' जि दायलग हैयोमोन आबमोनहा दा बैबो हाबा जाजोब्बाय आरो।
दुब्लिया नों गोम खावलायोमोन मिनिनाय
औ माला माला हालाङो फाथाखोनो मोनामोन गायनायाबो बेनो फुनायाबो बेनो जै बेनाव ज सासे थांबाथाय जों जमा थांनानै गायहैखायोमोन आरो ओमफाय सिगाङावबो आरो। सिगाङाव माने दा नुनो थांलिया ना जांख्राफोर खौ बांद्राय
दा गैला मानसिफ्रा हाजिरादो सासे सानैजोंनो सय इखो ओमफाय गायनायफ्राबो बिदिनो बुरजा बुरजा लिंनो हानायफ्रासो बुरजा बुरजा लिंसिगोन लिंनो हायिफ्रा गैला। आरो सावरि बादालि जाग्राफ्राबो जाबांनो नागिर ला
औ सिगाङावबो आरो जायनाव गाय जायनाव गायनायजोबो बेनाव जांख्राबाथाय थांखाजोबखायोमोन आरो गायनानै लासफोराव हाब्रु फुनलाय फुनलाय बिदिनो एसे गायजोबनायनि एनटारेस्त लायोमोन आरो।
औ
आलियाव फुथुलायनानै हाब्रु होयोमोननो गोदोथ हाब्रुफोरखौ मोखां। सिङाव मो-मो-मोखांफोराव फोनलाजोबोमोन आरो जेनेबा मोदोमफोराव आखाइ आथिं दोनखायामोन आरो बुहुत बायदि नुलायलायोमोन
दाथ आरो बेफोरखौ गेलेलानो गेलेेनांला गेलेला गेलेया फुननाङासो होनखायो।
जांख्रा होननायखौनो मोनजानो थांला। खालामब्लाबो सासे सानै नखरसे न'खर। हरनि
बांसिनानो बेफोरखौ गैला होनजायो।
जांख्रा गायखांनानै हाब्रु आरि फोनलायखांनानै एसे रंजानानै इदिनो थांखांनानै आरो इदिनो ओंखाम सोंखाम जानो लेंंहरोमोन जाहोखाङो आरो फाजा फाजि बेदर आखाय जाहोयो। बिदिनो जुमाय इसे लोङोमोन आरो आरो इदिबो नुयोमोन आरोना सिगाङाव जायनाव जांख्रा जायो, जायनाव माने माइ गायजोबनाय जायो अब्ला बेयाव टिभि माबा फिल्म देखायोमोन आरो बेफोरबाय
ओम, माइ गाखांनायनि फिल्म नायनो होननानै थांलाय लायोमोन नामा।
औ
नुवामोन नालाय।
बै समाव औ होसो होसो नायनो थाङोमोन आरो मा। अखा अखा थाइस्रिबसो लायबाबो थाङोमोन।
उम अखा हाबाबो जेबो सानामोन आरो बेखौ
उम उम माइआ बिदिनो माइखौथ' गायखानांगोनानो। जोंनि बेनो जानाय आदार नालाय।
औ बे माइ-माइरं आबाद मावाबा जों माखौ जानानै थांनानै थानो। बेनो जोंनि गुदि गाहाय आबादानो जाहैबाय नालाय बेखौनो जानानै जों थांनानै थायो।
ओंखायनो गायनांगौ जाहैयो आरो जायफ्रा गोनां बेफोराथ' बिसोरहाथ' गायाबाबो जासै आरो मालाय। बायनानै जायो, थेवब्लाबो गायो दे गामिनिफ्रा।
बांसिनानो गायो गायनांगौ जायो माने गोदोसो माइ माइरंफ्राबो दामफ्रा खममोन नालाय दाथ' आरो गोबां जाबाय, बेफोरबायदि आबादारिफोरा आबाद मावैनि थाखायनो।
खम जालांबाय दामाबो बारा जालांबाय।
औ
माने मावनो बालाङो नालाय आबाद फोथाराव दुब्लि
हाजिराखौनो मोननो थांलिया दानिया ना? हाजिराखौबो मोननो थांबांलिया।
खस्थ' खस्थ' मावनो हाला होननांसिगोन आरो।
औ दानिया उम
बिनिखायनो माइबा आबादबो मावबांला। जाय मावनाय जों जों बे गामि बिथोरफ्राव गामियाव थाग्राफ्रासो मावसै टाउननियाथ' बहा। टाउनियाथ' आबादखौ मावा
मावाथ' आरो जाय
मावो आरो एसे आदि होलाबायो।
औ औ।
माइआ आरो गायखांब्ला एसे जौखांब्ला जि मोजां नुयोना फिथाइ फिथाइ थायहांब्ला आरो खाथि मास सौफैबाथाय खाथि मास सौफैब्लाथाय आरो मा मा मोनलाय खाथिक मासनि मा मासाव मोनलाय खाथिक थिगासा
औ खाथि गासाया सावो।
औ होमबाना दुब्लिखौ समायना नुयो आरो एसे थाइस्रोनाय जाहैयोमोन नामाथाय बे समाव?
बे समाव औ एसे से माइ बिदां लायो आरो बिदां माइ फिथाइ माबा लायो मा होनो उदैयाव थानाय माना मा होन
गसा लायो गस आ मा मा मा होनोमोनथाय बिदिखौ औ बिबारा बिबार बारो आरो।
थरायो
औ थरायो औ
बे समाव एसे आगोथिया माइफोरा ओंखारो।
औ सिगां समावथ' बे समावहाय गाय माबानायसो जाहैयो हानायसो जायोना सिगांनि गायनायफ्रा आसु ना मा गायोमोन ना? थाब मोनजानाय खालाम हैयोमोन आरो।
औ
दानियाथ' दखानाव बायदि मैया जोलै फानसै गोदान गोदान रन्जना अन्जना माबा माबि ना मायबा माइबि आरो मा मा गोदान गोदान ओं ओंखारदोंसै माइनि
औ दाना बिदिखौ खोथिया माइज्लिबो दोनबांनो नागिरला गोदोनि बायदि दा बायनासो गायो जोंहानो बायनासो दोनफैदों औ औ जोंहाबो बायनासो दोनफैदों।
अ जायोबो जानायालाय बिदि बायनानै
माने ओं स्र हारसिन होनो आरो गोदोनि बादि
दानियाथ' हासार नङाबानो जेबो जालिया।
औ जेबो जालाथ आरो बेखायनो दानि आबादारिफ्रा माने गोदान आदब खायदाजों थांसै आरो गोदान आदब खायदाजों मावसि
औ सिगांनि बायदि नंलिया जाहाथे एसे जौगाहोनो हाबावथों आरो। माइया मोनबाथाय रुफाथि जि मोजां नुयो दुब्लिखौबो।
औ सना गाब लानाय होनो नामा?
फ्राय माइ हानाय समाव जमा जमा ओंखारनानै हाफिनसिगोनलाय आरो मा।
ओ बेफोरनोथ आबादारिनि खामानि। बाथोन
ओमफ्राय आरो बेवहाय गुमा गोथाव मोनलांसैलाय
गुमा गोथाव मोजाङानो मोनजायो बाथोन जानो।
गोदोनि बायदि ग्रोम ग्रोम माइ गायनो मोनबावोबासोमोन।
औ गायनाय फुनाय जमा जमा सासे फुनाय नुहुरबानो दों दों थांनानै बयबो फुफा हैयोमोन बयबो गायफा हैयो होमबाना गोसो खौ मोजां मोनसै आरो होनबा दब्लाइसे माइ